हेलौ
औ हेलौ
ओ नोंथाङा मा खालायदों?
आं ओरैनोसो दं नोंथां ओरैनो गामियावसो दं जेरायला बायनानै।
आदसा आं नोथांजों फ्रि दंबा मोनसे खोदा सावरायनो होनानैसो फन हरनाय जादोंमोन बिथांनाव।
अ' नोथाङा माने आंजो माने एसे खोथा सावरायनो सानदों सावरायजागोन नोंथाङा मा खो था सावरायनो सान्दों औ
आं माने बिथांसिम मोनसे टपिक लाना फैदों आरो बे द टपिकानो जाहैबाय जों जानाय लोंनायनि सायाव एसे बिथाङा फोरमायनानै होगोन। जे जों माबायदि मा सिस्टेम जायो बा माखौ जाना मोजां मोनो। बेफोर बादि गो-गोबां खोथा दंना इफोरबो एसे फोरमायनानै होबानो जागोन दे।
अ' माने आं नोंथांनो फोरमायना होग्रोनांगौ आरो ना।
औ औ
औ बिनि सिगां एसे नोंथाङा आंनो फोरमाय होनो हाग्रोगोन नामा आं नोंथां फोरमाय
नाय उनाव आं मोननोसै
आदसा आं होमबालाय आंनिफ्रायनो फोरमायग्रोनोसै बिथांनिसिम जेनेबा जों ओ जानाय लोंनायनि सायाव आं बाथ्रा बरनदोंमोन नालाय दा जानाय लोंनाय होनबा जों माने मिन्थि खायो जों माखौ जायो माखौ जाया जोङो हमना ला ओ सानस सेयाव जों जायालासिनो थायखाया बा जोङो ओ लोङालासिनो थाखाया दै बुस्थुखौ जोङो ओ सानसेयावहाय खमैबाबो जोङो थिन सारि लिथार नांखा थारगौ। बे मानसिनि देहायाव नांथारगौ आरो जानाय लोंनायाबो जोंनो रेगुलार नांगौ। जाहाथे जों देहाफ्राबो मोजां थानाय बायदि एबा जोंनि मोदोम फोराव ओ बेमार आजार जायैनि बा जोङो मेङिनि एबा जोङो लोरबां जायिनि आरो ना बेनि थाखायनो जों ओ जानाय मुवाखौ जायो जेरै जोंना जानाय मुवाफ्रा गोबां दं। हमना ला जों फायब ओ फिथाइनि फिथाइ थानाय जायो मैगं थाइगं जायो। संख्रि, फानलु जायो ओंखाम, दै बायदि बायदि जोङो गोबां जायो नोङा होनलाय जों। आरो जोंथ' माने जानो थाखायसो जों जानानैसो थाङो नालाय मानसि हिसाबै।
औ
दा जों जायाबाबो जाया जों लोगो गोथाव जों। जों बांसिन गोथाव नागिरो मानो होनबा जोंनि खुगाया। माने टेस्ट जेखौ बांसिन गोथाव मोनो बेखौ जों बांसिन जायो। माने जेखौ जों थावायखौ जों जानो नागेरा। आरो जों मा मा जायो होनबा जों फुंनिफ्राय जोङो। फुङाव खेमसे सानसुआव खेमसे बिदिनो। मोनायावबो मोनायाव खेमसे बिदिनो जागोन होनबा जों गेजेर गेजेर। सा लोंगोनबा मा मोनो जों जाबाय थागोन एसे एनै। नोङा होनलाय दा बिनि सायाव जोङो मा मा जायो जों फुङाव सिखारगबो मोना जोङो। साहा बा दै लोङो बेखौ ओ। बिनि उनाव जोङो माने ओंखाम एसे उखैहाब्बा नयथा दसथा बेवहाय। जों जलफान जायो जों जलफानाव जोंनि आं जोंनि। फानजानाय सिस्टेमखौ आं फोरमायलनाय मोने जों फुङाव सिखारनानै जों। था बा जों साहा बिस्कुट लोंगोन बा जों फिथा सिथाव जों जागोन। बेफोरजों उनावहाय ओ दसे सम थानानै जोङो। ओंखाम माने जों माइरंनि संनाय ओंखाम ओंख्रि बेफोरखौ मोजाङैनो जागोन। माने उदै बुंथासे जागोन बिदिनो ओमफ्राय। सानसुआव सानसुआवबो जों बोथिसे जायो मानो होनबा जोङो खामानिफोर मावबा जोङो। मेंनाय मोनो ना। बेनि थाखाय जोङो माने सानसेआव बोथिसे जासिगोन हम ला बार'था एकथा थायाव बेदियाव खनसे जासिगोन बेनि उनाव जोङो ओ जाखांनानै जोङो दसे सम ओरैनो थासैलाय माने जों रेगुलारथ' जाबाय थाया जों। सम बाय सम जागोन जोंनि थाखाय जों बांद्राय जाबाबो जोंनि थाखाय मोजां नोङा मानो होनबा जोंना। देहायाव बांद्राय जाबाबो जोंना मा जायो बेमार आजार जानाय हमो बा। जोङो मोदोमफ्रा देर-देरलांगोन बिदिनो बायदि। दि जोंनाव बेमार आजारखौ हमनो हायो आरोबा बांद्राय जायोबा जों लिमिट जानांगौ जोङो। खामानि मावनानै जोङो बारटा एकटाआव जायो खनसे आरो जोङो बिनि उनाव सानजौफु आव जों हाबा सा मेथाइफोर जों खेनसे लोंगोन। जाहाथे जोङो। ओ हरसिम थानो हानायनि मोनाबिलिसिम जों उखैयाऋआसे थानो हानायनि। बेनिफ्राय जों अदियेन्स बोथिसे जासिगोन जोङो बेनि उनाव। आराम उनदुसिगोन - जोङो फुङावनो जों ओंखाम - जोङो ओरैनो फुङावथ' बांद्राय मानसिफोरानो बेदर। ना बेदर जाबां नाङा नागिरा। जों सानसुफोराव जायो मानो होनबा। जोङो सानजुआव हजम जायोना बेनि थाखाय जों जायो आरो। जोङो बेदरखौ मोना मोनाबिलियाव जाया माने मोनाबिलियाव। जाग्रा बुस्थु नङा मानो होनबा जोङो बेदरखौ जानांगौ मानि थाखाय। जोङो माने खामानिफोर मावबा बा खस्थ' खामानि माव। बा जों जानांगौ जाहाथे जों बे खस्थ' मानै जों बे देराबो हजम जानायनि। दा जों हराव जायोबा मा जायो बांसिनानो। लोरबां जायो माने जोङो जानाया जागोन नाथाय जोंनि देहायाव एपेक खालायो मानो होनबा बेयाव जों जानानै आराम थाबाय थानाय जायो। बेयाव जोंनि मोदोमफ्रा माने। ओ प्रटिनफोरा बांद्राय जागोनबा फेटस मेसियामफोरा बांद्राय जागोन बेयावनो मोदोम मोदोमफोरा देरलाबायगोन बा जोङो खामानिफोर मावनो एलुहा जायो आरो। आरो आं बेखौथ' बुंबाय दा जों जानायनिफ्रायखोमा मा मा जाहैगोन ओंखाम जायो होनो रोङो हाथाय बाजार थांनाय साहा फिथा सिथावोबा जोङो कम्पानिनिफ्राय बानायनानै जों बायदि बायदि दङ पटा बा केक बेफोरखौ जायो आरो जों अबेबा हटेलफोराव थांबा जों आता रुथि दावदैनिबो परता बानायना जायो। आरो बिदिनो सावमिन बा जों मम' होनो ना। बेखौबो जायो जों आरो बेफोरावनो जों हटेल म बेदर रासिनलाय मा बेदर जों बेरायनो आरो ज जाग्रा मुवा दङ आरो जाग्रा मुवा लोंग्रा बुस्थुबो दं जेरै जों थान्दा मोन थानदा लोंनो गरम बोथोराव जों थान्दा लोङो बा जोङो गोजां बोथोराव जों गरम सा बा जोङो कफि बेफोर बायदि बायदि जों लोङो बेयावबो जोंहाबो माने लोंनायनिबो जोंहा बहुद बेलेग बेलेक
औ।
दङ जाग्रा लोंग्रानि। सायाव जों माने जों सबखौनो जायो जों मा मोनो एखौनो जायो। मानसि हिसाबै जों मैगं थाइगंबो जायो हमना ला मैगं गोथां बा न'आवनो जों गायनाय बेफोरखौनो जों जायो। बिदिनो आरो जों मानसि हिसाबै जों जानांगौ आरो जानायासो जोंनि थाखाय मेन। बांद्राय जाबाबो मोजां नोङा बिथांनिसिम फोरमायनो हरबाय आरो।
औ।
दा बिथाङा गावनिफ्राय एसे फोरमायफिनबा आंबो एसे मिथिनो हागौमोन।
औ औ दा नोंथां माने जानाय लोंनायनिजों बोरै जानांगौबा बोरै थानांगौना जों जेनेबा
औ
जे जानांगौ नोंथाङा माने गोबां बाथ्राखौनो बुंखाबाय बोरै जानांगौ ओरैजाय मा होनो जों ना बेदरखौ जों मोनायाव जानाङाना नोंथाङा बुंखाबाय जेनेबा जों जों ना जों बांसिन जानाय जायो ना बेदरखौ जों मोनायावसो हायेस्ट बा जों सानफोराव जानो बायोना जों ना बेदरखौ सानाव जाथ'लालै जों मोनायावसो जागोन होननानै बेबादिनि माने ओ ना बेदर जानायानो हराव माने गाज्रि बाथ्रा बा मोजां नङा। जों हराव मा खालामो जों हराव जेबो ओरैनो जेनेबा जायो। ओ रेस्ट खालाम फुं फुं। मानसिया बहुत इदिनो इ माने माने मानसिखौ
ओ बिथांनि आवाजखौ मोजां खोनायाखै
हजों
हेल' औ बिथां नोंनि आवाजखौ मोजां खोनायाखै औ दाबो मोजां खोनायाखै
मोजां खोनाबाय दा औ दा ओं माने जों ना बेदरखौ माने हराव जाबा जोंङो मा खालामो जोङो जेनेबा ओरैनोसो जों जिरायनानै माने ओरैनो जों हर हरखौ बारै जों जायो जों बिसिनि माबा जों इदिनो मानसि मा जायो जों बेमारसो बांसि लानाय जायो जों ना बे दरखौ जों जानांगौ सानावहाय जों बासिन ना बेदरखौ मा खालामो सानाव जायानो जों हरावसो जानाय जायो जों माने गावनो बुजिनांगौ ना गावनो बुजियोबा मोजां जेनेबा हराव जास्लायस्लाय जों स सानाव जानांगौ जों सानाव जाबा जों थाबायथिङो एबा जों बुहुद खामानि मावो ना खामानि मावनानै जेनेबा जों मा मानसिखौ गोलोम होनांगौ गोलोम होबा जोंनि बे गोलोमदैजों ओ बेमार आजार फ्रा एसेबांनो राहाय बावबा ना बेदरै जानाय रसफोरा जेनेबा ओंखारलाङोबा बेमारखौ एसे ओ खारनाय जायो आरो जों माने गोलोम होनांगौ जों मा खालामो जेनेबा जों ना बेदरखौ जायो जों एकदमबारे थान्दा जायगा बा फां खायावसो थायोना दाथ' गोलोम बथोर जों एसे गोलोमबानो गरमबानो बुहुत गरम गोलोमदै बोहैदोंबा एथबां गरमजों फांखाआव दसे थानो हायोब जों बांसिन फांखायाव थास्लाय स्लाय जों दंफां साया माया बिदियाव थानानै जों गोलोमखौहाय गोलोमदै खौ जों ओंखारहोजोबनांगौ दाथ' जों फांखायाव थाबा
औ
गुसु जानानैसो हारसिं माने मोदोम सिङावसो हाब फिनाय बायदि जायो जोंनि गोलोमदैया दा नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंखाबाय जों जानाय लोंनायखौ दा जेनेबा जोङो बांसिन मा मैगं थाइगंआबो माने एफेक्ट बा बायदिसिना दाथ' हाइस जेनेबा मुलि मुलि होनानै बनायनाय बा मुलि आजिखालि सब मुलिजोंसो जाजोबसै दाथ' माने ओ नोंथां मोनसे बाथ्रा होन्दों आं जेनेबा जों मैंगं थाइ दासो ओंखारनाय जों बेखौ जायोबा मा बांसिन मुलि होनानै बर' ननाय थाब थाब आजिखालि जानायखौसो नागिरसै नालाय औ दा जों माने हायोबा जों न'आवनो ए दब्लायसे बा दब्लायनानै दोननानै जों मैगं थाइगं गायनानै जानांगौ मुलि होआलासिनो आजिखालि मुलि होआ जेनेबा मैगं थाइगंआबो जेनबा मुलि होआबा मा जायो एम्फौ जायोबा थैलाङो ओं आजिखालि माने एम मानो ओ मा होनो मुलिजोंसो ओ ओ बा लावखौनो जों गायबाय बा जों दा सबाइ बिमा खौवनो गायबाय दा नोंथांङा गायनानै नायलायलाय जेनेबा जों मुलि होआलासेनो गायालासिनोबा मा जागोन ओ दालयावनो एम्फौ हरगोन बा एम्फौ जागोन बिदि जाजोबो माने दा जों मा नुयो जों हाथायाव बबा मोजां मोजां नुयोना जों सानोना जेनेबा न'आव गायबालाय जों मानो जाया हाथायनाबो माने एथ'बां मोजां जायो होननानै दा जों
ओ
एफ्राय। । मान गोजा मानो आनसिसे। रदिखारनाय समाव जोंङो बुस्थुफोरखौ जानो आरो बिदिनो मास मोनसेफोरनि उनाव जाबा। एसेमलि होयि बुस्थुखौ जों मोनजानो थांङो दा नोंथांङा माने जानाय लोंनायनि। गोबां बाथ्राखौ बुंखाबाय जों माने आरो जों बिदिनो माने जानाय लोंनायखौ जों सेफ जानांगोन गावनि देहा मोदोमफोरखौल नायनांगोन जों हायोबा फुं फुंङाव जों बुहुद। एक्सारसाइस खालामनांगोन जों एक्सारसाइस खालामबा मा। एसे जों मोदोमखौ मोजांबो मोनो आरो जों मानो। सानाय सुनायाबो खम जायो। दा जों बहुद बाथ्रा। आतसा जेनेबा औ बहुत बाथ्रा। दं ख बबाय माने बहुत।
ई
जेनेबा मा जायो मा जाया आरो जों मा हराव जोंङो। जों सानावबो उन्दुयो हरावबो उन्दुयो जों बांसिन जों हराव उन्दुलांनांगौ पास घन्टा बा सारि घन्टा जोंनि देहा मोदोमफोरखौबो नायनांगौ जायो। माने बिरात। उन्दुनाय जायो जों जेनेबा हरनि सातथा आदथा निफ्रायनो उन्दुयो जों फुंङाव सिखारो। आतथा, नयथा, दसथा बिदि बिदि खालामनो नाङा ना इदि बिदिब माने जोंना मोदोमफोरा मान। म बहुत एफेक्ट बा जेनेबा। मोदोम सानाय बा बुहुत आथिं आखाइ साख्रबनाय जायो माने। जों एसे थाब सिखारनाय बेब'स्थाखौ खालामनांगौ आरो जों एक्सारसाइस खालामनांगौ जों। सानाव उन्दुबा बांसिन गाज्रिसिन माने सानाव बांद्राय उन्दुजाया आरो ना। दा आंनि खोथाफोरा बिसिनिसैमोन। जेनेबा नोंथांङाबा बोरैय मोनदों बोरै मोनाखै। जेनबा नोंथाङा बहुताथ्रा बुंखाबाय जानाय लोंनायनिा आंनि। बेखौ एसे बुंहरबा नोंथांङा जेनेबा आंबो गोजोननाय फैगोन आरो।
दाथ' बिथांनिसिम बिथांङा आंनो माने जानाय लोंनाय। एबा जोंनि देहानि थाखाय एसेबाबो फोरमायनानै आं बिथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। ओमफ्राय दा बिथांङा? द।
उ।